औ औ होनथां
औ आं नोंनाव फन हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायबाय थायो हाबायाव बाहायो आरो बिनिफ्राय जोङो मा मा गोदान रोंगौथि मोनो बिनि सायाव नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना
हागोन नोंथां औ औ नेट होननानै बुङोब्लाथ' जोंना आथिखाल समावहाय जों सानफ्रोमबो जोंनि जिउ खुंनायाव बाहायफ्ले बाहायफ्लेजाबाय थानाय जायखौ जोङो मोनफ्रोमबो अनलाइन बिथिङावनो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनावहाय बांद्राय नेट बा ससियेल मिडिया बा बा मबाइल फना
गैयैनि जाहोनावहाय जों गोदोनि दिनाव बांद्राय नेट फोरखौ जों बाहायनो हायामोन जेरैहाय
दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम खौरां हरनोब्ला जोङो नेट गैयैनि जाहोनाव लाइजामनि गेजेरजों जों दैथायहरनो गोनां जायोमोन
औ
जेरै दसेनि गेजेरावनो मिथिनांगौ खौरांखौहाय जोङो साननै सानथाम बा सप्तासे गाहामनि गेजेरजोंसो पस्ट अफिसनि गेजेरजों लाइजाम हरनानै जोङो मिथिनो हायोमोन नाथाय आथिखाल समावहाय जोंहा एक सेकेन्ड बा एक मिनिटनि गेजेरावनो जोङो गुबुन हादराव थानायब्लाबो बा गुबुन गोजान गोजान थालायनायब्लाबो जों मबाइल फन एबा नेटनि गेजेरजों जोङो दान्दिजोंनो जोङो मिथिहरनो हायो बा खौरांखौ हरनो हायो। बेनि अनगायैबो जोंहा
औ गुबुन गुबुन जेरै हाबाफारिफोर बा ससियेल मेडियानि गेजेरजों जों साख्रि बाख्रिनि आन्जादफोरनि बा एप्लाइ खालामनायनि माखासे खौरांफोरखौबो जों आथिखाल समावहाय ससियेल मिडियानि गेजेर जोंहाय जों गोरलैयैनो मोननो हायो।
जेरै गोदो ओ बेफोरनि माखासे खौरांफोरखौहाय जोङो रेडिअ'नि गेजेरजोंसो बुथुम नानै लायोमोन। बे रेडिअ'आ जोंना ओ सानसेयाव खनसेल' जों रेडिअ'खौहाय खोनासंनो हायोमोन ओ बेलासिनि ब्रै रिंगा थामजि मिनिटाव नाथाय आथिखालावथ' जोंहा ओ जेब्लानि जेब्ला समनिफ्राय जोंनि गेजेरावहाय नेदा फैदों बै समनिफ्राय गोरलैयैनो जोंहा खौरांखौ खौरांफोरखौहाय जों बुथुमनो हाबाय आरो आथिखाल समावहाय जोंहा नेट बाहायनायनि गेजेरजों गोबांफार गोबांथार माखासे मुलाम्फा जानायखौबो जों नुनो मोनबाय जेरैहाय जोङो जायफोर सुबुंफोरा ससियेल मिडियायावहाय एक्टिभ जानानै खामानि मावदों बैसोर सुबुंफोरखौहाय जोङो दिनै गोबां हाजार हाजार लाख लाख रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनबाय जेरै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय ओ इउटुब चेने नेल खुलिनानै इन्सटाग्राम फेसबुकफ्राव जोङो आपल'ड होनानै रिल्स आपल'ड होनायनि गेजेरजों जोंहा
ओ गोबां माखासे जोङो मुलाम्फा जानाय एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जिउ राहा दानानै लानो हानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बिनि गेजेरजोंबो जोंहा सावथुन बानायनायनि गेजेरजों सर्ट मुभि हगारनायनि गेजेरजों जोङो गोबांथार माखासे सुबुंफ्रा दिनै ओ ससेलिब्रिथिबो जालांनो हाबाय बेफोरनि गुदियावनो जों जोंहा ने नेट नेट गैयामोनब्ला हयथ'बा जोङो बेफोरबादि दावगानो हानाय नङामोन बे ओ डिजिटेल मुगायावहाय जोङो नेटखौहाय जों मोजाङै जों बाहायनो रोंनांगोन जेरै रै जोङो जेरैबायदि कम्पिउटारनि गेजेरजों जों गुबुन गुबुन माखासे जों हायै खामानिखौबो कम्पिउटारा ओ मावनो हायो मेचिननि गेजेरजोंहाय जेरैहाय ओ खौरां बुथुमनाय खौरां दैथायनाय माखासे दाथा जों बुथुमनानै जों स्तर खालामनानै दोन्नाय बेफोर गासिबो जों नेट गेजेरजों हायो गुबुन गुबुन साख्रिफोरनि माखासे एप्लाइ खालामनाय बेखौबो जों नेट जोंनो हायो
दा नेटखौ जोङो मोजां मोजां बाहायनो रोङोब्ला जोंनि थाखाय मोजां आरो गाज्रि बाहायनो ओ नेटखौ बाहायनो रोङाब्ला जोंनि थाखाय गाज्रि जेरै जोंनि ओ लाइमोनफोरखौ जों नुनो मोनो नेट बाहायनायनि गेजेरजोंहाय आथिख खाल समाव गोबां जोंनि लाइमोनफ्रानो गावनि सोलोंथाइखौ नागारनानै बा सोलोंनांगौ समावहाय बै समखौ थांगार होननानै जोङो ओ इन्सटाग्रामाव फेसबुकआव जों रिल्स नायनाय फानि भिडिय' नायनाय बेफोरनि गेजेरजों जोङो समखौ थांगार होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा हरबा थोलो गेम गेलेनाय नेटनि गेजेरजों मबाइलनि जोहै बेफोरबायदि गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो दिनै जोंनि बा बेसेन गोसा समखौहाय ओरैनो थांगार होनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ, जुदि जोङो ओ जोंनि नांगौ समाव जों सम थानायावनो जों फरायनानै लाया ब्ला जोंनि सोलोंनांगौखौ सोलोङाब्ला ओ नेट बाहायनायनि गेजेरजों ओरैनो समखौ थांगारहोयोब्ला नित्सय बियो जोंनि थाखाय खैफोद गोनां जागोन आरो नेटखौ जोंङो गाज्रि बिथिंङाव बाहायोब्ला निसय गाज्रि जाखागोन आथिखाल समाव जेरैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों गुबुन गुबुन माखासे भाइरेल भिडिअ ओंखारनायखौबो जों नुनो मोनो बेफोरनि गेजेरजों खायफाया गावनि जि खौबो दिनैहाय फोजोबनानै लाबाय आरो खायफाया दिनै ओ
गोजौ बिथिङावबो दावखोलांदों खायफायाद गाहाय लेभेलावबो फैदों बेबायदिनो जायफोर सुब सुबुङा नेटखौ बाहायनो रोंदों बिसोरो दिनैहाय ओ मोजां लामाजों जों थांनायखौ नुनो मोनदों जेरै नेटनि गेजेरजों जोंहा गोबांथार माखासे जों रा फोरखौ जों दिरुननानै लानो हायो। जेरैहाय जोंङो
ओ नेटनि गेजेर जोंङो भिदिय' कनफारेन्सिजों सावरायनो हायो ओ रादाब बिलाइ खौबो जों बुथुमनो हायो, खौरांफोरखौ जों बुथुमनानै मोनो। गुबुन गुबुन हादरफोराव जानाय माखासे जाथायफोरखौबो जोंङो नेटनि गेजोहैनो जोङो मोननो हायो बेबायदिनो जोंङो नेटखौहाय मोजाङै बाहायनो रोंनांगोन आरो नेटनि गेजेरजों जोंहा गोबांथ थार माखासे सोलोंनो हायो जेरै नेटनि गेजेरजोंनो जोंङो ओ जोंनि मटिभेसनेलस स्पिस बा स्पिकारफोरनि स्पिस होनायखौबो जोंङो बेबायदिनो जोंङो बुथुमनानै लानो हायो दा नेटखौ जोंङो बांसिन जों मोजां बिथिङाव जों बाहायनांगौ दा नोंथांनावबो आङो नेटनि सोमोन्दै एसे ओ मिथिनो लुबैदों दा नोंथाङा नेटखौ जों माबायदि बाहायोब्ला जों मोजां लामाजों एबा गाज्रि लामाजों थांगोन नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होगोन नामा?
औ नोंथां ओ आंबो जोंनि दा ओ गोनोखो मुगायाव ओ बाहायबाय थाना ओ इन्टारनेटनि बागै आंबो एसे फोरमायना होनोसै, ओ नोंगौ दानि मुगायाव ओ इन्टारनेटआ ओ जो जोबोरैनो सुबुं माहारिनि थाखाय गोनां जाना फैबाय ओ बे इन्टारनेटखौनो जोंङो ओ बाहायोब्ला आं मोजां आरो गाज्रि नोंथाङा दहाय बुंलायनाय बायदि ओ बे मोननै लामाजों माने हयथ'बा नोङो मोगा मोगि जानांनो हागौ। ओ खायफाया मोजांजों ओ थांनो हागौ आरो खायफाया या गारजिजों गाज्रि लामायाव थांनो हागौ। ओ इन्टारनेटखौ जोङो ओ बाहायनो रोङोबा जोबोद मोजां। नोंथाङा बुंनाय बुंलांनाय बायदि ओ जेरै जोङो इन्टारनेट बाहायनानै ओ जोंङो जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो। ओ भिडिअ' ओ बायदि ओ जोंङो इन्सटाग्राम, ओ फेसबुक, ओ इयउटुबफोराव जोङो ओ एंगारनानै भिडिय' एंगारनानै जोंङो ओ गोबां रां खामायनो हायो। ओ बेबायदिनो जोंङो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ गोदान रोंगौथि बुथुमनो हायो। ओ जोंङो वे-वेबसाइट बायदिफ्राव थां-थांनानै ओ गोदान गोदान माने लोगोफोर गोदान गोदान खारि बेबायदि बुथुमनानै गावनि रोंगौथिखौ ओ गोजौनिफ्राय गोजौ बेबायदि बांहोनो ओ जोंङो हायो। ओ बिनि सोलायै इ इन्टारनेटखौ ओ गाज्रि बिथिङाव बाहायोब्ला ओ ओ जोंनि साननाय हनाय जोंनि मावनाय दांनाय बेफोरो माने गाज्रि लामाजों थांगोन आरो ओ जेरै ओ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों गेम गेलेनाय ओ गेम गेलेबाय थायोब्ला थामाने जोंनि माखासे फरायनाय बिथिं बे बिथिङाव जोङो ओ थालांगोन ओ आरो जोंनि साननाय ओ जिखिनि जोंनि मेलेम बेबो माने गेमाव ओ गेमावनो माने नांथाबना थानानै ओ जोङो गुबुन मोजां मोजां सानखांथायाइ बियो बावगारलांगोन ओ आरो नोंथाङा ओरै बुंलायनाय बायदि गाज्रि गाज्रि माने ओ भिडिअ' फटक ओ बेफोरो माने ओ ओ भाइरेल जानाय बेफोरबायदि माखासे भिडिअखौ नायोब्ला ब्ला माने ओ मेलेमफोरा माने खमायलांगोन ओ बेफोराव जोङो नांथाबना थानाय बेबायदि थायोब्ला ओ खमायलांगोन आरो बेजों लोगोसेनो ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माने बाहायबाय थानाय ओ जोङो गोदान गोदान ओ फटक गोजान गोजान हादरनिफ्राय जोङो ओ समायना रमायना नुथाय बै जायगानि मिथिंगानि म हर बिफां लाइफांजों बुंफनाय बुंफबनाय आरो बेबायदि जायगाखौ जोङो ओ नुवामोन ओ बे नुयिखौ जोङो दिनै ओ इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो ओ नुनो मोनबाय ओ बिनि थाखायनो इन्टारनेटआ जोंखौ माने
ओ मोजांसिन माने सुबिदा होयो आरो ओ गोदोनि दिनावथ' नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि इन्टारनेट गैयै समाव जोङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम माने खौरां दैथायहरनोब्ला ओ जोङो लाइजामफोरनि ओ बेयाव जोङो गोबाव समहालागै लायोमोन ओ नाथाय ओ जोङो से मिनिट नै मिनिटनि गेजेरावनो ओ जोङो जोंनि हादरनि सिङाव बा गुबुन हादराव थाब्लाबो जोङो बेखौ ओ से नै मिनिटनि गेजेरावनो जोङो दैथायहरनो हायो। ओ बेबायदिनो जोङो ओ गुबुन गुबुन हादरमाफोर हादरमाफोर आरो गुबुन गुबुन हादरनि ओ माने सुबुंफोर मानसिफोर बै जायगानि ओ मानसिफोरा माबोरै ज जिउ खुङो ओ बिसिनि गाहाय जाग्रा आदारा मा ओ बेबायदिनो बिसोरनि समाज खुंनाय राव हारिमु थानाय जानाय बेफोरखौ माने गासिबखौबो इन्टारनेट नि जोहैनो जोङो मिथिनो हायो। ओ बेबायदिनो जोङो गोबांथार ओ इन्टारनेट नि जोहै माने जोङो गोदान रोंगौथिफोरखौ ओ जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन बांसिननिफ्राय बांसिन ओ मिथिनो हायो आरो गोदान सोलोंनो हायो ओ नाथाय इन्टारनेटखौ बाहायनो रोङिनि जाहोनाव जोङो ओ माने ओ बेंगुरा जाना थानाय ओ बायदिबो जायो आरो खायफा सुबुङा माने मबाइलजोंनो फोथाबजानानै ओ गुबुन ओ खामानिफोराव गोसो होनो ओ माने लोरबां जालांनाय बेबायदि गोबां सुबुंबो दङ' आ बेनि थाखायनो इन्टारनेटआ बाहायनो रोङोबा मोजां ओ आरो बाहायनो रोङाबा सुबुंनि थाखाय ओ जोबोरैनो गिथावना जानानै फैबाय आरो ओ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा आरोबाव बुंबावनो ना एसे बेखिनियावनो फोजोबनोसै?
ओ नोंथां जोंना समाबो जाखाबायानो बिदिब्ला जोंनि खौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासि गोन दे नोंथां नोंथांजोंनि नेटनि सोम्दैावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय माखासे मिथियै गियानफोरखौबो मिथिनो मोनबाय ओ साबायखर थाबबाय नोंथां।
औ नोंथां।